खुलुमबाय न गोजोन मोनाबिलै नोंथां‌। अ अ आङो नोंथांजोंहाय दिनै जोंनि बर' समाजारि औवाखौ मा मायाव बाहायो बेनि बागै फोरमायनो सानदों।
फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथाङ।
औ मौवाया जाबाय जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायजानाय मोनसे मुवा एबा बेसाद होनजायो आरो। बेहाय जोङो सानफ्रामबो फुंनिफ्राय मोनाजासिमबो जोङो बाहायो। बेनिफ्राय जोङो जागायनायाव बुंनो हायो औवायाहाय मोनसे नोलो हारिनि बिफां आरोना गोजौ जायो। जेरै जिनै जिनैनिफ्राय जि फुट नङाबा जिबा फुटसो गोजौ जायो आरो। बेफोरो औवाहाय थुबजा माने। आलादा आलादा जाय औवा बुरखा औवा थेरे बिदि आलादा आलादा थायो आरो ना। औौवाफोराहाय सालायला नोंथां। बेनि गेजेरावनो जोङो औवाफोरखौहाय। जोंनि गामिफ्राव सोरगिदिं नुनो थाङो आरो जेरै औवा। फोर माबा थायो खायफाबा गिदिर खायफाबा फिसा खायफाबा थुबजा आरो औवाम। मेवाइ ओंखारो आरो औवाेवाइ ओंखारनायनि गेजेरजों औवाया जायो आरो बे। खौहाय जोङो मा औवा मेवाइखाय जोङो ओंख्रि जानोबो जोङो बाहायो आरो।
औ।
अ। बे औवानि सायख्लुमाव बिराद मोजां जायो थान्दा जायो जोङो। जोंनि गामिफ्राव एबा न'खरफ्राव बयनियावबो औवा बिफांखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बुंनो हायो जेरै। सिगां। समाव जोङो थाग्रा न'नि थाखाय औव औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो जेरै। फेरायखानाय। ओमफ्राय इन्न्दु दुमनाय बेफोर गासैबो औवाजोंनो जायोमोन आरो थुरिजों। सिगाङावस' थुरिजोंसो न'खौ लुयोन नालाय आथिखालावसो दा बेफोरखौहायोङो सोलायनाय। खौ नुनो मोनबाय औवानि सोलाय जोङो सिमेन्ट इथाफोरनि बाहाय। बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो आङो बुंनो सानदों। जोंनि औवायाहाय जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै संनाय खावनायफोरावबो। बेफोरो बाहायजायो आरो। जेरै। औवानि जेरै गारजानाय गोजामफोरखौ बन हिसाबैबो जोङो बाहायो आरो। जोङो सिगाङावनो बुंनो सानो जेरै संनाय खावनायनि बेलायावहाय जोङो औवाखौहाय जेरै। ओंख्रिखौ साग्लिनो थाखाय जोङो दानि खाथिा। सागंबो बुङो आरो खायफा खायफा जायगायावहाय। बिनि उनाव ओंखामखौ एरखाबनो थाखाय जोङो खादौ बाहायो ख ना नोंथां।
औ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जोङो मैगंफोरखौ लानो थाखाय जोङो। मैगं खादाबो बाहायो आरो खोनादोंना आरो जिनिसफोर दोनो। थाखायबो जोङो सिगाङाव। औवानिनो बानायग्रा दोनग्रा आगजुफोर बानायोमोन बिनि अनगायैबो सिगां समाव जोङो औवाजोंनो। जेरै औवानिनो बैसां बानायनानै सोरबा खायफाबा। उन्दुग्रा बिसिनाफोरबो बानायोमोन आरो। सिगां समावहाय सुखि जेनेबा दाथ' फालं बायदिना गोदान गोबां ओंखारबायना। खायफा खायफा बेफोर। थु दाम गोसा नालाय बायनो हायैफोरा औवानिनो जोङो बैसां बानायनानै उन्दुग्रा बिसिना बानायोमोन आरो।
बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हाबावो जेरै आबाद मावनायनि बेलायाव जेरै। आरो। जोङो हालेवनायाव जोङो बाहायनाय जेरै जुंगाल नांग। न। ना माबाफोर लावथिफोर मैफोर बेदा बेफोरखौहाय जोङो आबाद मावनायाव। बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै माइखौ। बायनानै लाबोनो थाखाय बावखा बेसोरखौ बाहायो बिदिनो माइ मारा होनायाव जोङो। खायनो थाखाय औवानिनो सुखेन बेफोरखौहाय बाहायो आरो। बेनि अनगायैबो बुंनो सानबावदों जेरै आबादफोर मावनायाव जेरै। आबादनि आबादफोरखौ मोसौ बोरमानिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो। बेराबो होनाय जायो आरो औवानिनो बेनि अनगायबो जोङो म। मैगं थाइगंनि आबाद मावनायावबो जेरै। बैसां होनो थाखाय जोङो बे औवानिनो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंङो बे आबाद मावनानै मोननायफोरखौ जेरै माइफोर जावो माइफोर जावनो थाखाय जोङो संग्राय सालिनो थाखाय सान्द्रिफोरखौ सान्दांगा बेफोरखौ बाहायो आरो संग्राय सान्द्रिखौ माइ जावनायनि अनगायैबो जोङो जेरै गोबां माबाफोर बेसरफोर माइरंफोर गोबां बायदिसिना जावजानाय मुवाफोरखौ बाहायनो। जावनो थाखाय जों बाहायो बिनि अनगायैबो जोङो जोनोम जागोदान गथ' खौहाय जोङो सिगां समावहाय संग्रायाव गिबिथ' दोननाय जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव दा बिदि फुथुनायफोरखौहाय बांसिन नुनो थांला खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
अ अ बेनि अनगायैबो जोंनि औवाया नांगो बिदि आबाद मावनाय। संनाय खावनायाव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो माखासे ओहो खामानियावबो बाहायबावो जेरै ना हमनाय। ना हमनायफोराव जोङो सिगां समाव जेरै नाफोरखौहाय खखा ख खाजों बा औवाजों बानायनाय खखा बेफोरखौ बेराद ओ ना सानो थाखाय ना हमनो थाखाय जोंनि गोदोनि समफोराव बांसिन बाहायोमोन आरो। बिनि अनगायैबो जोङो सेन सेनखौबो जोङो औवाजों बानायनानै जों ना हमनो थाखाय जोङो बाहायो‌। ओम बेनि अनगायैबो जोङो जोङो फल' फोर बेनिफाय ना गुरनो थाखाय होनजावफोरनो जेरै जेखायफोर बानायनाय जायो खबाइ ना लानो थाखाय बेफोरखौ बाहायोमोन आरो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओम बेफोरखौनो जोंनि ना हमनायाव बाहायजायो आरो। बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनि औवायाहाय गोबाङावनो बाहाय जायो जेरै हाबाफोराव हाबाफोर जेरै गथ' जोनोम जानायनिफ्राय जेरै उथुमाय हानाय जेरै बिनि अनगायैबो दंबावो जेरै मानसि गोथैखौ थैबा गारहैनो थाखाय जोङो औवाजोंनो बाननानै लांनाय जायो आरो। खोनादोना नोंथां? औ बिनि अनगायैबो जोङो गोबां हाबाफोर जेरै हाबाफोराव ओ असा बायदिसिना सायनासालिफोर बेफोरबायदि दि लुनो थाखायबो जोङो जेरै ओ समायना रमायना बानायनो थाखायबो जोङो बेखौहाय साजायनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां? उम बिनि अनगायैबो जोङो मा हाबाफोर खेराइफोर आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो आ औवाखौ आरोबाव जोङो बाहायनो हाबावो। जेरै
ओ औवानिफ्रायनो लेखा बानायनाय जायो जों दा फरायो लिरो जा गासैबो बेफोर औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो। आथिखालाव औवाया मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो। औवा बागान थायोब्ला फाननानै जों गोबां रांबो मोननो हायो आरोना। खोनादोंना नोंथां? औ। औवाया जोंनि जोबोद आंगो आरो जोंनि जिउआव बाहाय सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजाबाय थानाय अराय सम जेरै जेब्लासिम मानसिया थांनानै थागोन अब्लासिम बियो बाहाय जाबाय थागोन आरो। जोंनि जिउआवहाय नोंथांहाय माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बे माखासे आबहावाफोरखौहाय माबोरैहाय जोङो रैखा खालामनो हागोन एबा समानथाइ लाखिनो हागोन बेनि सो मोन्दै आङो सावरायनो सानदों। दा जोङो आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिखायो जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे बार, दै, हा, जिब जुनार, बिफां लाइफां, मानसि दुमसि, गासैखौबो लानानैसो जोंहा मोनसे मा आबहावा जायो नङा होमबा? बे आबहावाखौ जोङो समानथाइ लाखिनाया जों सुबुं माहारिनिनो जोबोद मावनां हाबाखा। मानो होनोब्ला माखासे आबहावानि गुबुंले जानाया जों सुबुं माहारिनि मावनायनि हाबानि गेजेरजोंबो जायो नालाय बिनिखायनो जोङो मा सिगांङो जों सुबुं माहारियानो बे आबहावाखौ समान लाखिनायावहाय सांग्रां जाग्रोनांगोन आरो दा जोङो आबहावाखौहाय समानथाइ लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन सिगांग्रो जोङो फा गाहायै जोङो सुबुं माहारिया जोङो मा गाव गाव गाव मावनायजों मावनानैनिल' नङा जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो फोरोंखानांगोनसे जोङो आबहावाखौ माबोरै समानसि लाखिनोहाय। बे आबहावाखौ समानथि लाखिनायनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरनोबो बिसोरनो सोनानै होनांगोन जे जोङो आबहावाखौ मा हाबा मावनानै जोङो ओ गोगो लाखिनो हागोन अब्लासो जोङो मा जागोन बिसोरबो जोंना मोनथिगोन आरोना आबहावाखौ माब्रै मा होनो समान लाखिनो दा जोङो आबहावाखौ समान लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जोंना सिगांग्रोनो मा खालामनो बिफां लाइफां गायनायानो जोंनि गाहाय नङा होमबा जोङो बिफां लाइफांखौ जेसे हायो एसे गोबां गायनो नांगौ आरो जोङो बेखौ नाथाय माखासे सुबुंफोरा गायनो नागारै जोङो मा बेखौ फोजोबस्रांनाय दानफायनाय दानफायनाय बावसो बांसिन जोङो नुनो थाङो आरो। बिनिखायनो जोङो माखासे बेबायदि बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो नागारनो नांगोन जोङो फोजोबस्रांनो नांगोन। जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो मा होनो बेफोर फोजोबस्रांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जेसे हायो जोङो बिफांखौ गायनो नांगोन आरो। बिनिखायनोथ' जोंखौहाय सरकारा माखासे बिफां ओ गायनायनि माखासे हाबाफारि जोंनो होनाय जादों नङा होमबा जेरै बोसोर फ्रोमबो बा जुनावहाय जोंखौहाय ओ गासिबो फसंथान फोरावनो जोंखौ फांसे फांसे साफायाव फांसे फांसे बिफांखौ गायनो होथारदों नङा होमबा। जोङो फसंथानफोरावल' नङा गावाबागाव न'आवबो जोङो मा जोङो बे बिफांखौ गायनो नांगोन आरो। जोङो जेरै सरखारा माखासे नेम गायनो थाखाय नेमखान्थि होनायनि थाखायल' जों गायनांगौ बे नङा आरो। जोङो दा जोंनि मेगनजोंनो नुबोगासिनो दङ दा आबहावाया बेसेबां गाज्रि जाबोगासिनो दङ सानफा एफा बा बिदुुंआ बांबोगासिनो दङ बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावनो दा ओ जोङो नोगोरफोराव थ' जोंङो बिफां लाइफांखौ बारा नुनो थांखाया मानो होनोबा जोङो नोगोर फोराव गोबां गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ बिल्डिं न'फोर लुगासिनो लुबाय दा जायगाफोराबो जोंना बिफां लाइफां ओ खौ दोननो थाखाय जायगाफ्रानो गैला बिनि थाखाय जोङो बिफांफोरखौ जों फोजोबस्रांनो गोनां जादों दानफायनो गोनां जादों नङा होमबा बेफोरनि थाखाय जोंना नोगोर ओनसो लाव मा बिदुंआ बांद्राय जायो आरो बांसिन जायो। मानो होनोबा जोङो सोहोराव बिफांफोरनि अनजिमाखौ जोङो बारा नुनो थाङा आरो दा गामि ओनसोलाव एसेग्राब माने बिदुङा जाथाराब्लाबो नाथाय ओ टाउनाव बांसिन जायो आरो गामियाव माखासे बिफां लाइफांफोरा ओ बांसिनखौ जोङो नुनो थाङो मानो होनोब्ला जोंनि गामियावहाय बेबायदि जोंना न'फोराबो एसे गोजान गोजान जायो। बारिफोराबो गुवार गुवार जायो बेहाय मा माखासे बिफां लाइफांफोरा बांसिन थायो आरो बेनिखायनो जों बिफांखौ जोङो जेब्लायबो गायथारनांगोन जोङो बिफांखौ गायनो नांगोन मानोना जों बिफांनिफ्रायसो जों जे हांखौ लायो अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा आरो जों जे हगारो कार्बन डाइ अक्साइद बेखौ जोंनि बिफांफोरासो सोबनानै लायो नङा होम दा जों हगारनाय गेसफोरखौ बिफाङा गैयाब्ला माया जोंनि बे कार्बन डाइ अक्साइड हगारनाय गेसखौहाय मायाथ'सो सोमनानै लानाय नङा होमबा नोंथां? बेनि बेखायनो जोङो बिफांफोरखौ नांगौ आरो। दा बिफांखौ जोङो गायथारनो नांगोन। न'खरावहाय जोङो बोसोराव माइ ओ बेबायदिनो माखासे बिफां लइ गायनाय हाबाफारिखौ जों न'आवबो लाबाय थानो नांगोन आरो अब्लासो जोंहा मा अखाया मोनगोन नांगौ समाव जोङो नांगौ बायदि अखाफोरखौ मोनगोन आरो दा अखा गैयैनि जाहोनावनोसो जोंहा बांसिन बिदुङा दुंखावलांदों आबाद मावनो जोङो सम बायदि आबाद मावखौ मावनो हायाखै ओ अखा थायैनि जाहोनावनो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो मा बिफांखौ गायनो नांगोन आरो आरोबाव जोंहा माखासे दाखोर दाला गारनाय जेरैहाय प्लास्टिकफोर बेफोरखौबो जोङो गारनो नाङा आरो बेफोर प्लास्टिकफोर दाखोरफोरखौबो गारनो नाङा आरो माखासे दारिमिन कारखानाफोरनिफ्राय ओ माखासे दाखोर दाला ओंखारनाय बेफोरजोंबो मा जोंनि आबहावाया लासै लासै गेब्रेंगासिनो दङ नङा होमबा बेफोरनो जोंनि हां लानायावहाय जेरैहाय जोंनि हां लानायावहाय बेफोर जोंनि देहायाव हाबलाङोब्ला जोंनि देहायावसोर लासै लासै मा बेमार सोमजिहोगोन नङा होमबा नोंथाङा बेफोर गासैबो बेमारफोरा ओ जों मावनायनि फिथाइ हिसाबै जोंनो गावनो मोनफिननो नांगोन आरो बेनिखायनो जों बिफांखौ सेसे हाय एसे गायनाया गोनां दा नोंथांजोंहाय सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा समाबो जाबाय दोनथ'नोसैना नोंथां खोनादों ना नोंथां ओ दे
खोनादों ना नोंथां औ होनांगौ दा